औ औ हेलौ
नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दङ।
अ नोंथांजों आङो न'खर न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन
औ नोंथां दे एसे फोरमायनानै होदो न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै।
औ जोंथ' मिथिखायो ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनार होननानै बुङोब्ला थ' ओ माखासे जुनारफोर जेरै मोसौ बोरमा बोरमा अमा दा दाउफोराबोथ' गोलैबाय आरो सैमा मावजि बेफोरखौबोथ' जोङो न'आवहाय बा न'नि जुनार महरै फिसियो
औ
बांसिनै ओ बांसिन जोंनिखै माने मोसौ बोरमा आरो अमा दाउ बेखौ बांसिनै फिसिनाय नुनो मोनो आरो जोंनि
दा माने मानो फिसियो होनब्लाथ' माने जों बेफोरबादि ओ जुनारफोरखौ फिसिनानैनो माने न'खरनि थाखाय एसे रांखावरि आरजियो दा बेनिखायनो माने बांसिन मानसिफोरा न'नि बेफोरबायाददि जुनारफोरखौ फिसियो आरो ओ दा नोंथांमोननिखै मा मा जुनार खौ न'नि महरै फिसियो?
औ नोंथां जोंनिथिंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ बोरमा दाउ अमा ओरैनो सैमाफोरखौ खौ न'खर बेंनो न' बेंनो थाखाय फियो आरो मावउजिखौबो फियो आरो फक्रि फोराव ना नाफोरबो फिसिनाय जायो बेफोरबो न'आव फिसिनाय जिउ गोनां हिसाबै जिउ जुनार आनो होनजाबाय आरो
जेरै जेरैबायदि दाउ अमाफोरखौ बिसोरो न'खर न'नि
न'आव फिसिग्रा जिब जुनार होननानै फिसियो मानोना बेफोर बेफोर जिब जुनार नफोरखौ फिसिनानैनो बि न'खरनि मानसिफोरा गोबां मुलाम्फा जानो हायो मानोना
औ औ
दा अमाखौ फान फेदेरनानै फोलावनानै फानोब्ला बिसोरो रां रां आरजिनो हायो आरो गावसोरनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बे रांफोरजोंनो सुफुंनानै लानो हायो बेबायदिनो दाउ अमा बोरमाफोरखौ फिसिनाय जायो ओरैनो दाउफोरखौथ' गन्द्रा दुमनानै ओरैनो हगार सारनानै दोनो फिनाय जायो बिदिनो आदार दाउ जेरै माइरं माइखौ जायो आरो अमानि थाखाय जोङो सौनानै माइ सौनानै मोननाय गुन्दैखौ होनाय जायो अफ्रि एबा थास' बेफोरबायदि रुनानै अमानो आदार होनाय जायो बेबायदिनो अमाया देरो आरो बोरमाफोरखौथ' न'आव खानानै दोनो आरो दुब्लि बोरमा मोसौआथ' गांसो जानाय हिसाबै बिसोरनो दुब्लि आरो लामा सामा हाग्रायाव बिसोरखौ खानाय जायो जाहाथे बिसोरो गांसो जानानै गाव गावनि उदु-उदैखौ सुफुंनानै बिसोरो थाब देरनो हायो आरो न'खराव फिसिनाय हि साबै बिसोरखौ गोबां जोथोन लानो नांगौ जायो मानोना बिसोरहाबो बेमार आरि जाजायो आरो न'याव फिसिनाय हिसाबै हांसोबो फिनाय जायो। हांसोआ ओरैनोथ' दैयाव-दैयाव थायो। खिन्थु आदार जानो थाखाय बिसोरो न'आव थाङो आरो ना। बिसोरबो बांसिनानो माइ आरो हाब्रुआव मोननाय खानस्रि ना फिसा फिसा बिदिखौनो जानानै थायो आरो न। मानसिफोरा दा नोंथाङा एसे जिब जुनारफोरा माबायदि जायो माबायदि थायो बिनि बागै एसे फोरमायना होबा मोजां मोन नोंथां।
औ औ औ।
औ
ओ दाथ' जोंथ' मिथिखाबाय मिथिखायो नालाय न'नि जिब जुनारफोरखौ दाथ' आंनि आंनि साननायाव आरो। ना आं माने न'नि जिब जुनारफोरनि बिथिङाव आं दाउ बा बोरमा फिसिनायखौ आङो बांसिन मुलाम्फा गोनां होनना सानो आरो। दा बोरमाखौ नायनो थाङोब्ला बोरमा फिसिनाया जोबोर गोरलै। मानोना बोरमायाथ' गांसो जाग्रा गां जायो नालाय दा जों बोरमाखौ बांद्राय बांद्राय माने थाल बा बांद्राय आबारबो लानो गोनां गैया मानोना जों बोरमाया गां जायो नालाय बोरमाखौ जोङो दुब्लियाव बा बबावबा गांसो गोनां जायगायाव खानानै दोनोब्लानो बेखौ माने सानसेनि थाखाय बा बेखौ बेबायदिनो खानानै दोनबाय थायोब्लानो बोर बोरमाया बिदिनो देरलाङो आरो गांसो जानानैनो दा बिनिखायनो बोरमाखौ आ बोरमा फिसिनाया एसे सहस आरो माने गोरलै। आरो दाउ फिसिनायाबो गोरलै जोङो दाउनि थाखाय गन्द्रा लुनानै ओ दाउ बिदै दैनो थाखाय बेखौ ख' बानायनानै ओ बेबायदि दाउनि न' बानायनानै आरो दाउनो फुंनि मोनानि बेलासिनो माने बिदिनो माइरं बा एंखुर बेफोरखौ सारनानै होयो आरो ओ दा बेबादिनो दाउआबो दाउ फिसिनायाबो गोरलै ओ इदिनो न'नि एंखुर न'आव माइ जावनानै आग्लायनाय एं-एंखुरफोरखौ माने दाउनो होयो आरो बेबायदिनो दाउखौ फिसियो। आरो थिग बेबायदिनो मोसौ ओ मोसौखौ फिसिनायाबो गोरलैयानो मोसौआबोथ गांसो जायो नालाय दा मोसौआथ' ओ बांसिन मानसिनि बांसिन माने हेफाजाब होयो। ओ मोसौखौथ' हालौनायावबो बाहायो नालाय दा ओ मोसौ खौ बांसिन बांसिन माने बयनिबो न'खरावनो नुनो मोनो आरो। मोसौखौ दा मोसौआ मानसिनि बिराद
दा बेनिखायनो जोङो ओ मोसौखौ ओ
अ
औ
दा बेनिखायनो जोङो मोसौखौ बांसिन बयनिबो न'खराव मोसौ खौ फिसिनाय ओ नुनो मोनो आरो।
औ औ
आरो मोसौ मोसौ फिसिनायाबो गोबां गोरलै नालाय दाथ' आ आरो बिनि उनाव अमा अमाखौ माने बांसिन बर'फोरनियाव नुनो मोनो आरो आरो अमा फिसिनायाबोथ' एसे गोरलैयानो मानोना जोङो न'निनो बिदिनो माइ सौनानै गुन्दै जा मोनो बेखौ माने गारालासिनो बे अमानो होनानै आदार महरै होनानै अमाखौ जों फिसिनो हायो आरो
दा अमा फिसिनायाबो गोबां गोरलै।
उम नोंथाङा दा सानो नामा जे ओ न'खराव जिब जुनार फिसिनाया गोनांथार होननानै
औ औ आङोथ' बेबादिनो सानो मानोना जों न'खरनि माखासे खैफोद आफोदफोराव माने ओ बे दाउ माने जिब जुनारफोरखौ माने एसे फाननानै न'खरनि रांखावरियाव एसे हेफाजाब मोननो हायो आरो दा बिनिखायनो
औ
आंनि आन्दाजाव बा आंनि मोनदांथियाव ओ जिब जुनार फिसिनायाबो गोनां आरो।
उम
दा नोंथांमोननिखैइ मा होनो? ओ अमाखौ माबायदि फिसियो एसे खोन्थानो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ
ओरैनोथ' जोंनि- जोंनि जायगाथिं अमानि थाखाय गन्द्रा बानायनानै दोनो आरो बे अमाखौहाय दाबसे जायगायावनो खाफ्लेबाय थाया आरो ना मानो होनबा दाबसे जायगायावनो खाफ्लेबाय थायोबा गावनि खिनाय गावनि थानायजों माने बेमार जालांनो हमो आरो ना बेनिखायनो फिसानिफ्रायनो अमाखौ मोनसे गन्द्रायाव थिं - थिं दुम थेना एबा मोनसे फिसा गन्द्रा बानायनानै दोननाय जायो। आरो बेनो फुंनि फुंनि समाव जेरै मानसिफ्रा ओंखाम जायो बेबायदि समाव आरो मोनानि समाव अमानोबो गुन्दै माइ - माइनिफ्राय सौनाय गुन्दै एबा अफ्रिजों गुन्दैखौ अफ्रिजों लगायनानै एबा थास' रुनाय बायदि बायदि बिदि होदेरनानै लगायनानै अमानो आदार हैनाय जायो आरो ना नों थां आरो बेबायदिनो जेब्ला आदार होनानै अमाया देरलांबाय थायो अब्ला बुन्दा एबा बुन्दाबाथाय खासि खालामनानै दोननाय जायो आरो बुनदिबाथाय बुनदिबाथाय बुन्दानो हैनाय जायो मानो होनबा बयनिबो न'खरावथ' बुन्दा बुदि अमा थाजोबा नालाय नोंथां। बेनिखायनो गुबुननि न'खराव लांनानै बुन्दा होनानै लाबोनाय जायो। आरो अमाया बोसोराव बोसोराव खेननै फिसा होयो नालाय।
औ।
आरो बे जेब्ला बे बे फिसाखौबो बिराद जोथोन लानाय जायो। बिदिनो अमा खासिखौ फानोब्ला गोबां रां मोननो हायो मानो होनोबा अमाखौ खासि खालामोब्ला बियो जोबोरै थाब थाबबो देरनो हमो आरोना नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो अमाखौ फियो आरो अमाखौ हाबा हुखा सोरनिबा बस बेफोरबायदि समावबो उम जायो आरोना‌। आरो बेखौ बेबायदि समाव फानोब्ला गो बां बेसेन मोननो हायो। थिग बेबायदिनो न'खराव बेफोरबायदिनो जिब जुनार फिसिनानै न'खरनि जिउ राहाखौबो खुंनो हायो जुदि मोजाङै जिब जुनार फिसिनि फिसिनाय जायोब्ला आरोना नोंथां।
औ औ।
उम। दे बिब्दिब्ला नोंथां नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो उननि समाव नोंथांजों रायज्लायनो मोनफिनगोन। औ नोंथां।
औ औ औ दे।